नोंथां औ औ। ओ नोंथां होमबा गोजोन मोनाब्लिनि हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम ‌
बरायनाय थाबाय दा जोङो आब'हावानि सायावनो सावरायदिनि नङा होमबा नों
औ औ जागोन नोंथां।
औ दा नोंथाङानो एसे बेखेवग्रोनानै होग्रोदो दे।
औ नोंथां जों आब'हावा होननानै बुङोबा जोंनि बे बुहुमाव थानाय बिफां लाइफ फां जिब जुनार सुबुं ओ मानसि दुमसि गासैखौबो लानानै जों मोनसे आबहावा नङा होमबा नों थां? ओं दा जों आब'हावा ओ ओ जों गोदो आरो दानि मोननैनि गेजेराव जों रुजुनानै नाय ब्ला जों आबहावाखौ माखासे गोबां ओ आबहावा गाज्रि जानाय बा आबहावा गेबेंनायखौबो जों नुनो मोनबाय नङा होमबा। ओ गोदोनि समाव जोङो जोंनि बारहावा ओ बारफोरा माने थाजिम खोलो खोलो गुसु जायोमोन आरो बोथोरनि समाव बोथोर ओ अखा हायोमोन सान्दुं दुङोमोन नाथाय दा बैफोरो माखासे बोथोराव जानाय समफोरा माने एसे ओ उन सिगां जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो दा बे उन सिगां जानायनि जाहोनानो जाहैबाय आबहावा गुबुंनायनि जाहोनाव नङा होमबा नोंथां। आरो गोदोनि समाव जों गामि ओनसोलाव गोबां नुयोमोन जे ओ जेनेबा फिफां लाइफां फिफां लाइफां जाहारबारि बायदिसिना ओ दंफां लाइफांफोरजों गोबां गिदिर गिदिर फिफां लाइफांफोरखौ जों गोदोनि समाव गामि फ्रावबो नुयोमोन नाथाय बै माखासे गामि ओनसोलाव दा जों बेबायदि गोदो समनि बायदि फिफां लाइफांफोरखौ नुनो मोनलिया। आरो जों गोबां ओनसोलफोराव गोबां हाग्रा बारि आ आमफ्राय आरो गोबां बेबायदिनो ओ जाहार बारिफोरबो जों नुयोमोन नाथाय बै
औ नोंगौ। हेलौ नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा? हेल' नोंथाङा खोनाखादोंना औ
थां
गेजेराव माने आं खोनाफैयाखै बिनिखायनो गले गले नोंथांखौ
दा औ दा खोनाबाय ना नोंथां?
औ
औ औ दानस्रांनायनि जाहोनावबो जोंनि आबहावा गुबुननायखौ जों जोंनि बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि जाहोनाव जोंनि आबहावानि बारहावाया माने गुदुं जानायखौ जों मोननो हादों नङा गोदोनि समाव
औ
बेदि गोलोम बोथोरनि समाव बांद्राय खम बोथोर जानायखौबो नुनो मोनामोन नाथाय जोङो दा बांसिन बेबायदि खरां बोथोर आरो अखा हानाय बोथोर समाव बांसिन अखा हानायखौबो जों नुनो मोन नङा होनबा नोंथां मानो होनबा थोब थिग गैयिनि थाखायनो बैफोरो ओ माने सुबुं अनजिमा खालामनायनि थाखायनो बे फोर गासिबो जादों होननानै जों बुंनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां आरो आथिखाल जों आबहावा गुबुंनायनि गुबै जाहोना जाबाय सुबुं अनजिमायानो जों माखासे उह बुस्थ थुफोर सोरजिनाय जेरै गारि मथर आरो लोगोसे दारिमिन खुलिनाय गोबां गिदिर गिदिर कारखानाफोरनिं ओं खारनाय उखुन्दै बेफोरनि ओंखारनाय गाज्रि गेसाव गोफोन मुवा बेसादफोर बैफोर मुवा बेसादफोरा जोंनि आबहावाजों जोंनि ओ जायगायावहाय मिक्स जानानै माने जोंनि आबहावाखौ गोबां गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो जों दा उह नायनो-नायनो थाङोबा जोङो दा टाउन ओनसोलावबो गोबां आबहावाखौ माने गेब्रेनाय जों नुनो मोनो टाउन ओनसोलाव जोंहा। हाबनाय लोगो लोगोनो जों आबहावानि बिदुंखौ गुदुं मोनो। नाथाय जों गामि ओनसोलाव जों थायोब्ला जों मोनसे गुसु बारखौ मोननो हायो आरो नोंथां।
नोंगौ।
दा ओरैनो नों थांमोना उह नोंथाङा मोनसे फिसा एगजामपोलजों लोगोसे मोनसे फिसा बिदिन्थिजों लोगोसे नोंथांमोननि ओनसोलाव आबहावा गेब्रेंनाया माबायदि गोहोम खख्लैदों बेनि सायाव फोरमायदों नोंथां।
नंगौ आङो दा मोनसे गेब्रेंनायनि सायाव लानानै उह सावरायनो दिनै नङा होमबा नोंथां
औ
औ दा आथिखाल समाव जों जाफ्लेबाय थानाय नुनो मोननाय बेनि सायावनो लादिनि मानो होनब्ला बेनो जाहैबाय जेरै दैबानानि जोंहा गोबां जेंना नङा होनबा दैबाना जायोब्ला दा जोंहा माने बोथोरा नोंथाङानो फोरमायनाय बायदिनो माब्लाबा ओ जोंहा ग्लबेल वार्मिंनि जाउनाव माने मोनसेल मोनसे जाहोननि थाखायल' नङा बेयो गोबां जाहोननि थाखायनो जादों ग्लबेल वार्मिं होनोबा दा बेनि थाखायनो नङा अबेबा मोनसे माने जेब्लायबो उन सिगां बारा खम जाबाय थानायनायनि जाउनाव हमनानै ला जोंनि अखा हानाय दा बेयो बारा जायो आरो दा जोंहाथ' माखासे गामि ओनसोलाव बा टाउन ओनसोलावनो होन बिफां लाइफाङा खम जाबाय दा एसे अखा हाब्लानो माने जोंनो माने दैया माने सायावनो थासै आरो सिङाव हाबलांनो खाबु मोनला आरो गामि ओनसोलावबो जों नोजोर होयोबा नुनो मोनो जाय ओ गाथोन बा दैमा दैसानि रुगुङाव जाबायदि बिफां लाइफांजों आबुङै थानांगौमोन दा बेबायदि नुनो मोनला गासिबो लांदां ओ मोनसे दैसानि रुगुंनिफ्रायनो आबाद गायनाय बा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोराव जोंहा बिफां गिदिर गैयियाव हानि गिसिखानाय नङा होमबा नोंथां
औ
दा जोंनाथ' जायगाफोर जोंनाथ' जायगाफोरखौ दा नोजोर होयोबा नुयो जोंहा ओरै हाजो खाथिनि थानाय जायगा जेराव भुटान हाजो नङा होमबा नोंथां? ओरै हिमालयनि आफाङाव थानाय दा बिनि थाखायनो गोजौआवबो माखासे आ हाजो जायगा नालाय आरो बे जायगायावथ' मैखोम बिफां लाइफां थानाय जायो हाजोफ्राव दा बेफोराव अखाफोराबो बांसिन हानाय जायो। नाथाय बिसोरनि थाखाय जोंहा स्पि ओ दै बहैबोनो थाखाय जायगा गैया दा बिनि थाखाय बिसोर बिसोरो बे माखासे हनि गोजौ थानाय
दैजों आबुं जानानै खेबसेनो बाज्रुम बोनायलाय दा जोंनि दहला जायगा आरो माखासे सिगांनि गोजाम दै बोहैनाय दैसाफोर बिसोराव माने खेबसे थुबुरै माने ओ जायगा लाफैनायाव जायगा थैयैनो ओ माने खुरखा-खुरखालाबायनोसै बिफां लाइफां आ ओमफ्राय जोंहा दैसा रुगङाव गैयियाव माने गोरलैयैनो माने खुरखानो लामाखौ। खौ लानो हायो आरो, आरो जोंनि दैनि बोहैनाया जोबोद कारेन्ट जोबोद गोख्रैयै खारो आरो। से सेकेडआवनो बेसेबां गोजान बोहैखार लाङो। बेफोरबायदियाव जोंनि बे गुरै हा थावरिनो हाया आरो खुरखानानै लांजायो। दा बेफोरावनो बिफां गिदिरबो गैला जोंहा बिफां गिदिर थायोबा ओ रोदाफोरखौ खुरखानो सम लायो गोथौ हा सिङाव थानाय हिसाबै। ओ ओरैनो हाग्राल'सो फिसा फिसा थायो। बेनिखायनो जेरै मेरै जेरावनो सुबिदा मोनदों बेयावनो दैया खुरखानानै ओ जोंनि थानाय जायगाफोरखौ खहा खालामो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आमफ्राय टाउन ओनसोलाव जोंहा नायोबा नुफैबाय दा खर' ओनसोलावसो गामि नालाय आरो आफाङाव जोंहा टाउनफोर दा बैसोरबायदि दा आफाङावबो माने थुबुर जाफैबाय। ओ जेरै एसे अखा हाब्लानो ओ हान्था मेलानि थाखाय जोंहा लामाया बन्द' जायो।
नंगौ नोंथां।
ओ हाखर हाला थानाय जायगाफोरखौ जोङो हा खोनानै दै थांग्रा लामाफोरखौ जों बन्द' खालामनानै होनायाव माने दै थांनो मोनैनि एसे अखा हाब्लानो दैया बाना जायो। दा बेखौ जोंनि माखासे ओ टाउनाव थानाय माखासे टाउन डेभेलपमेन्ट जेरै ओ मावख'फोर थायो बा दिजाइन थायो नङा होमबा नोंथां? औ दा बिसोरबायदि माने बिथांमोनहाबो बेफोरनि ओ नोजोर मोजां नोजोर लायैयाव जोंनि जायफोर माने नागरिक बा सुबुंफोर थागिबिफोर बिसोरो गोबां माने मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो हान्था मेलानि थाखाय जों माने बेहाय गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जायो आरो ओ जेब्ला बे दैया जमा जानानै थागोन थाबबो रानला बेहाय माखासे फिसा फिसौ थानाय जिब जुनार एफौ एनलाफ्रा नानै जानो आदार गैयिनि थाखायबो थानो जायगा गैयिनि थाखाय थैनोसै दा बेफोरबायदि उनाव सानदुं दुंनायजों बिदुंजों गरमजों थैनानै बै दैफोरनि मोनामनाया जेराव मेराव गोसारनायजों मानसिफोराबो माने बेराम आजार जानायनि सुबिदा जायो आरो
नोंगौ नोंथां थारैनो
दा जों बिदिनो मोननो हायो। माखासे गेब्रेंनायनि जाउनाव जोंनि मानसिफोरानो फिन बेबायदि मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो मिथिंगाजों जुजिनो गोनां जायो। दा बिनि थाखायनो जोङो बुजिनांगोन जाहाथे जोंनि माखासे सुबुंफोरा थां जिउआव थांनानै थानायाव जों मिथिंगाजों गोरोबनानै थानो हायोब्ला बा मिथिंगाजोंनो ओ माबायदि खालामनानै ओ मिलायोब्ला जों बेखौ बेफोरबायदि मोगा मोगिखौ जानांगौ बेखौ मिथिनाया खुब दरखार बेनि थाखाय आं सानो जोंनि माखासे दानि गोदान जोलैफोरखौ जों सोलोंथाइनि गियान होनांगोन जेराव आबहावानि नङाब्ला सोलोंथाइया गुबुन रोखोमै जुदि सोलोंथाइ मोनोबा आबहावानि सोलोंथाइखौ लानो हायाब्ला बा मिथियाब्ला बिसोरबो फिन बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावबाय थायोब्ला माने थांनानै थानाय जिउआव गोबां माने मोगा मोगिजों जानो गोनां जागोन आरो दा बुंनो ओ दा गरम बोथोर नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बर' बोथोरावबो जोंहा दा नै माने एकदम बिराद गुदुं आरो गुदुंबा गुदुं गुसुबा गुसु बेबायदि जायो दा बिराद गुदुं ओ जेरै न' सिङाव थानो गोनां जायो खामानि मावनो हाया। लानानै थानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां। ओ जोंहा बे समाव माब्लाबानो समा जाबाय।
औ नंगौथ' नोंथां
जोंङो फिन आरो बेबायदिनो मोजां आयदानि सायाव सावरायनो मोनगोन होननानै आं नोंथां
आसा खालामनाय थाबाय।
औ दे नोंथां नोंथांनिफ्रायबो आं माखासे गोबां खोथा मिथिनो मोननानै नोंथां जोबोद गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
नि गेजेरजों जों मिथिलायनो मोनबाय।
औ औ औ
औ होमब्ला लाखिथ'नि लाखिथों गोजोन्थों नोंथांनिसिम औ